अ नोंथां औ बुंलाय अ औ खोनादों खोनादों खोनादों
नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो दंङो नोंथां?
आंङो दा नै जास्ट अफिसनिफ्राय फैनानै आंङो ओंखाम जानानै। एसे रेस्ट लादोंमोन आंङो।
अ नोंथां नोंथांङा दायो फ्रियनो दंयो ना?
दादा फ्रियानो दंङो आंङो ओइ खामानिानिफ्राय फैनानै माने ओइ जास्ट ओंखाम जाखांनानै।
औ औ औ औ दे बिदिबालाय आंङो नोंथांजोंहाय माने मोनसे आयदानि सायावस सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नों? सावराय जागोन नाथागोन ना?
जागोन जागोन जागोन।
औ दिनैनि बिलिायानो जाहैबाय माने औवा मैगंनि सायाव रायज्लायनोसै आरोना नोंथां।
उम उम उम।
औवा मैगं आरो आरो औवाखौ जोंङो मा मा खामानियाव बाहायो बेनि सोमोन्दै एसे सारि सै
दे जागोन दे सावरायनो हासिगोन
औ औ औवा होनबाथ' जों मिथिखायो नंङा मा औवाया जोंनि। सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ज जबोद हेफाजाब होयो जेरैहाय। औवाखौ माने गोबां गुबुन गुबुन खामानिफ्राव बाहायनो हायो खामानि फोरानो जाहैबाय औ खामानिफोरानो जाहैबाय। बेबायदिनो जोंनि जोंङो जेनेबा जोंङो। जोंनि न'खौ बानायनोबा जोंनि थांनानै थानायाव जोंङो न' न'खौ बानायनो थाखाय जोंनो औवायाबो जोबोद गोनांथि नंङा होमबा औ
औवानि औ जोंनि न'फोर बानायनायाव जोंङो। माखौहाय बिरा फर बानायनो बिराद बे खेला बानायो बेजोंनो लोगोसे जोंङो। न'खौ माने न'खौ फानथेनो थाखाय जोंनाथ' दाबोनांगोन नंङा होमबा बि बिदिनो जोंङो दुरजाबो बानायो औ बेजों लोगोसे जोंङो सिलिंबो बानायो
अ - अ - अ सब बानायो जोंङो जोंनो
औ औ आरो बिजोंनो लोगोसे जोंङो औवाजों दैज्लां थुनाला जोंङो जेखाइ खबाय सान्द्रि बेबायदिनो दाला
आं गुबुन गुबुन बाहाय बानायनो हायो हायो आरो लोगोसे जों औवाजोंहायो। आंनि सोरगिदिं बाउणडारिखौ माने दावबायनि बाउण्डारिखौ माने माने जोथोन लानो थाखायबा रिखा म खालामनो न'नि बारि बारानि मुवा बेसादफोरखौ जोथो खालामनो थाखाय जों औवानि माबा जनानै। बेरा होनानै जोंङो लाखिनो हायो। माने जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव। औवा गैयाबानो सोलिया आरो ना औवायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि औवानो। जोबोद गोनांथि आरो औ। गायथ'नाय दैज्लां बोथोर माइफोरखौ गाय। फायनानै जोंङो मोसौ दाउफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंङो। औवानि जेवराफोरखौ बायनानै होनोबोोनां जायो नंङा होमबा जेबा जोंङो ने फोरखौ होयोब्लााबो जोंनो औवाखौ माने मोनसे बाथ्रा लोना आरो।
उम।
दसे न'फोरनि माने गोजौ मायबा बुस्थुफोरखौ जेनेबा जोङो औ बबेबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोनो। हायाबा जोङो बे औवाजोंनो। माने जोङो दंफांनि मुवा बेसादफोर जोङो मोननो हायाबा औवाजोंनो जोङो दान्दाखौबो गो दान्दा बानायनानै जों बेखौ हारनानै जायो जानो हायो एक्जामपोल माने जेरैहाय। फिथाइ सामथायफोरबो जोङो मोननो हाया नङा होमबा बिफां लोगोफोराव थायोब्ला जोङो। बेबायदिनो औवानि दान्दाफोरखौ बानायनानै जोङो औवा।
हेफाजाब लायो आरो। जोंड़ो आरो औवाखौाय जोंनो। अर सुनायावबो बाहायो जेब्ला जों ओंखाम संनायाव ला बेबादि जों आब जेनबा जों ओंखाम सङोमोन नङा होमबा आरो औवाफोर माने औवानि औवा ज बेसे मोननो थाङा नङा होम हयाखौथ' जोङो माने जेरावनो हक जेरावनो। थां औवाबखौथ' मोननो हायो औवायाथ' जोंनि माने न'आवनो। फिसाखायो आरो जों साफ्रोमबो मोनफ्रोम।
थाखायो
न'आवथ' जों औवाखौनो गायनानै लाखायो औ।
औ औवा आलादायै दैज्लां बोथोरनि जोङो औवानिफ्राय जोङ औवा ममाफोरखौबो मोननो हायोायो जायखौ जानानै। जोङो माने गोजोननायफोरखौ लानो हायो नङा होमा नोंथां
नोंगौनो
औ औ बेबायदिनो औवा मैगंफोरखौ दानानैानानै द औवा मैगंखौहाय अनला दबो। जानो हायो दावजोंबो जानो हायो नाजों गोजानोानो हायो। साम'जोंबो थानो हायो माने गोबां माने लोगो लानानै बे अनला मैगं खौहाय जानो हायो आरोोना आरो बेजों लोगोसे जोंखौ औवाया बेहाय माने जायफोराबो आखाइनि हाबाफोरखौ लोङो बेबायदिनो औवा। आरो जों माबा गुबुन गुबुन माने मुा बेसाद खौखौ बानायनो रोङो बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां हवाया नङा हा
न नोंगौ नंगौ नोंगौ
औ औवानिफ्राय जेखाइ खबायफोरखौ हेबनानै। फालांगि खालामनानै माने फैसाफोरखौ रां आरजिनो हायो बेबायदि। बिदि आरो दरजा बेराफोरखौ माने मानसिफोरथ' बायखायोना सानमानि मा सुबुंफोरनोथ' गोनांथि जायो औ सुबुंफोर जोबोद गोरामथि जायो बेनिखायनो माने बे जायफोरा औवाजों बानायनो रोङो बेखौ जोबोद माने एकदम बिदिा जोबोद मोजां आरो बिदिनो नांगौ आरोनो हायो आरोोना आरो लोगोसे जोङो।
औवा फोरनिफ्राय औवाफोरनिफ्राय गोबां माने गुबुन गुबुन हेफाजाबफोरखौ मोननो हायो बेबायदिनो। जोङो औवानिफ्राय लेखा बिलाइजोंखौ जों लिरो जोङो जों फरायो बेखौ जोङो मोननो हायो नङा हा नोंथां बेबायनो माने गोबां माने गुबुन गुबुन ओ नांगौ जानाय मुवा सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोननो हायो आरोना नोंथाङा ए
से फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा औवानि सोमोन्दै। मा मा मोनथियो
औवानि बिखय दा जों मा बुंगोन जोंनि हारिनि मानसिफोरा दा औवानि थाखाय। बिजनेस खालामनाय। गेदे थह बुहुत बिजनेस दङ जेरै नोंथाङा बुंबाय दानि जे जेखाइ खबाय बिदि बुंबायना बेफोरखौ फाननानै गोदोनि बर' हारिया। बहुत माने जों माने थिलिया आं नुदों बुंनाया बहुद गिदिर गामिफोराव दा किसुमान सलिनो थाखायथ' एसे प्रब्लेम मानसिफोरनि।
उम उम
जोङो बै बेजोंनो जोङो मोनसे बिजनेस स्टार्ट खालामनो हा माने बेफोरखौ जोङो बानायनानै बे सिजेन वायस जोङो एक्सुलि बेफोरखौ डिसिसनि थाखाय इउस खालामनो हायो फाननानैबो जोङो उदैखौ नायनो हायो। आरोना बेफोरखौ जेरै दा जोंनि बे गामियाव थांबाथाय किसुमान माने जों मिडियाहोननाय बे माने सलिनो थाखाय किसुमान मानसिफ्रा सोरबा सासे सानैया सोलिनो हायो। सोरबा सोर सोलिनो हाया बिनि थाखायनो माने आं जों सानो आरोना जे माने बेफोरफोरखौनो खालामनानै जोङो औवायाथ' सबनि न'आव एभेलेबल जाखायो। किसुमाननि न'आव थायो ओब औ। न' बिजों नो बिजों नो बिजों नो जोंहा स्टार्ट खालामनाय माने बेनो
उम
नोंथाङा मा बुङो बेनि
औ औ औ नोंथां औ आरो आरो लोगोसे जोङो औवाफोरखौबो औवाफोरखौबो फाननो हायो नङा होमबा नोंथां
अ अ अ बेखौनो आं बुंबाय जे औवा फाननो हायो जों औवानिफ्राय जों बस्थु बानायनो हायो जों मेखरजोंनो जोङो जोंनि थाखाय बुहुद माने हेल्प जायो आरो
औ औ आरो जों औवाफोरखौ जोंनि सोरगिदिं गायनानै लायोना बारि खना खना गायनानै लायोब्ला गोबां माने बारहुंखाफोर फैयोब्लाबो औवाया रैखाथि खालामो आरो ना न'फोरखौ बोखार लांनायनिफ्राय
बिनि आरो जोङो लोगोसे औवा बिलाय खानानैहाय औवा बिलाइफोरखौ खानानैहाय जों माबा मोसौ आरो बोरमा बेफोर बिसोरनो जोङो दाना हिसाबै होनो हायो औवा नि बिलाइ थायोब्ला
हायो हायो बेबो मोनसे बेबो मोनसे
ओम जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब जायो आरोना औवा बिफाङाहाय
औ।
आरो जोङो औवाफोरखौ जोङो बारायलां होबाय थायो बियोब्ला बेयो औवायाथ' जावगायनो होमबानिया जोङो औवाखौहाय फानलांबाय थायोब्ला आरो औवायाबो ओंखारलांबाय थायो बेबायदिनो जों बोसोर बोसोर हिसाबै फानलांबाय थानो हायो आरोना औवाखौहाय बेखायनो औवाफोरखौ गायना नौ औवा गायनायजोंसो जोङो औवा गैयाबाथ' जोङो बेफोरखौ खालामनो हानाय नङा
औ औ नोंथां औ
आं नोंथांनि गारांखौ माने मोजां खोनाखै आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां
आंबो नोंनि खोनायाखै मोजाङै दाखोनादोंना
औ दायो मोजां खोनाबाय दहायो माने औ खोनादों नोंथां
जों बे माने मोजां आरो खालामनो हाबाथाय मोजां
नंगौ नोंथां औ औ बेबायदिनो जोङो माने औवाफोरनिफ्राय माने गोबां हेफाजाब फोरखौ मोननो हायो आरोना ओ माने बिदि बाराय नोंथां रायलायसिगोन नोंथां
ओ दे दे